हेलौ औ नोंथाङा खोनादों ना? औ खोनादों खोनादों। अ नोंथाङा दा मा खालामदों नोंथां?
नै जिरायना दं ओरैनो।
अ न'आवनो दंना नोंथां? ओ दङ आंबो ओरैनो। आतसा। ओ नोंथांजों आङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां। आ नोंथाङा दायो ओ फ्रिबा माने नोंथांजों आङो मोनसे टपिकखौ लानानै सावरायनसैमोन आरो नोंथां।
अ मा आयदाखौ लानानै सावरायनो सान्दों नोंथाङाबा!
ओ टपिकआनो जाहैबाय जोंना माने बर' हारिनि हारिमुनि सोमोन्दै आरो बेसेबां हायो। ओ इसेबां सावरायनसै सानैजोंनो।
औ औ दे नोंथां औ दे। बिदिबा नोंथाङानो फोरमायग्रोना होदो एसे।
ओ जागोन दे नोंथां जागोन। ओ बर' हारिनि हारिमु होननानै बुङोबाथ' जों मिथिखायो जेरैहाय जोंहा बर'नियाव गोबां ओ जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै मावनाय दांनाय गासैबो आसार आखु ओ बर' हारिनि हारिमु आव गोग्लैजोबो ओ बर' हारिनि हारिमुवा मोनसे हारिनि सिनायथि जेनेबा ओ बयहाबो हारियानो ओ गु हारिमु थाखायो। ओ हारिमु नङाब्लानो ओ सासे सुबुंखौ सिनायनो हाया जेनेबा बे बबे हारिनि बबे ओ माहारिनि बेबायदियै। जेरैहाय जोंनाबो बर' हारिनि सिनायथि खौ सिनायनि मोनो ओ हो हारिमुखौ नायनानै। ओ जेरैहाय जोंहा बर' हारिनि माखासे आरिमुनि बाहागोफोर जेरैहाय मोसानाय मुसुरनाय ओ माखासे दा आ दामनाय देनाय गेलेनाय बादायलायनाय। बेबायदिनो संनाय खावनाय गासिब खौबो लानानै ओ बर' हारिनि गेजेरावहाय ओ जोङो हारि बे बर'फोरनि माखासे आसार खान्थिखौ लानानै जोङो हारिमुखौ मोननो हायो आरो। ओ बर' हारिनि हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बेबायदिनो आबाद मावनायनिफ्राय लानानै गोबां बिथिं ओ जोङो खेबसेयैनो सावरायजोबनो हाया आरो ओ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों।
ओ बेबायदिनो जोंहा जि दानायनि बेलायावनो दा बेबायदिनो जोंहा माखासे संसार जानायनि बेलायावनो होन दा बेबायदिनो आरो ओ हारिमुआ मोनसे हारिनि आयना बायदि आरो नोंथां। ओ जेरैहाय मोनसे हारिखौ सिनायो जेरैहाय बर' हारिनि गाननाय जोमनाय आं सिगाङावनो बुंलांखाबाय जेरैहाय बर' हारिया दख'नाखौहाय गानबोहदों दख'ना गाननानै गानबाथाय जोंखौहाय सिनायखायो आरो नोंथां बर' होननानै आरो बेबायदिनो जोंहा बर' हौवाफोरा गामसाखौ गानो ओ बेबो मोनफा मोनफा बर'फोरनि हारिमुनि मोनसे मोनफा मोनफा बाहागो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिया मोनसे आंगो गावसोर हानो सोर जिनानै लानाय माखासे हारिमुफोर दंखायो बर'फोरनियाव। बेबायदिनो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायनि गेजेरावनो होन गेलेनाय बादलायनाय संनाय खावनायनि बेल बेलायावनो होन आं बेबायदिनो गोबां ओ मोननो हायो आरो नोंथां आ बेबायदिनो आङो बर' हारिनि हारिमु हारिमुआवनो गोग्लैनाय माखासे ओ ओ रंजाथाइ फोरबोनि बागै नोंथांनो सुंद'यै फोरमायना होनोसै जेरैहाय बैसागु बैसागुखौ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों आरो आथिखालावबो फालिबोगासिनो नोंथां आ गोदो गोदायहाय बर'फ्रा बैसागुखौहाय जोंहा दानसेहालागै खुङोमोन होननानै खोनानो मोनो आरो नोंथां ओ आथिखालावहाय जोंहा नायोब्ला सप्तासे गाहाम सानबा गाहामल' खुंनायखौ बा फालिनायखौ जोंङो नुनो मोनसै आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा ओ बेबायदिनो जोंनि बैसागु रंजाथाइ फोरबोआवहाय जोंहा बर' हारिनि माखा से हारिमुवा गेवलांसारनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा बर' हारिनि माखासे बैसागुआवहाय मोसानाय बेफोरो खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै मोसानायफ्रायो जोंनि हारिनि हारिमु खौ हमथानानै लाखियो बेफोरो गासैबो मोनफा मोनफा बर' हारिनि हारिमु आ बेबायदिनो आरो दङ जोंहा बैसागुआवहाय जोंहा गिदिरखौ ओन्दैफ्रा मान होनाय उन्दै फोरा गिदिरफोरखौ मान होनाय ओ बेबायदिनो गिदिरफ्राबो उन्दैफोरखौ बोर होनाय आरो बेबायदिनो जोंहा सोरबा सोरनिबा हाबा जा गोदानफोरायो बिहावफोरनि न' बिहाव बि जोंनि न'आव थांनानैहाय मान लाहैनाय बेफोरो माने जोंना बैसागु बोथोरावनो ओ नुजासारो आरो बेफोरो मोनफा मोनफा बर'नि कालसार ओ बेबायदिनो आरो गोबां मोननो हाबावो जोंहा ओ जेरैहाय जोंहा गामि गामि ज' ज' रंजानाय मेथाइ खननाय बेफोरो जोंहा बैसागुआवनो नुजासारो आरो। बैसागुखौ लानानैनो जोंहा बर'फोरा ओ गासैबो दुखु दाहा गावनि मेंनाय गांनायफोरखौ ओ बावगारनानैहाय गोसो खुसियै रंजायो बाजायो जोंहा बैसागुखौ बारहोहरो आरो नोंथां। ओ बेयावनो जोंहा बैसागु बोथोरावनो गोबां माने खौसेथियाबो फैयो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओ माबोरैहाय रायजो जाबोदोंमोन बेफोरनि खोथाफोरा बेरखांजोबो माखासे खुगा मेथाइफोरनि गेजेरजोंबो जोंहा बैसागुआवहाय ओ बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि माखासे रायजो जाबोनायनि खोथाफोरा बेरखाङो आरो नोंथां। ओ बेजोंनो लोगोसे आरो जोंहा मोननो हाबावोदि बे बैसागु बोथोराव माखासे बर' हारिमुफोरा गेवलांसारनायजों लोगो से बर'नि खोथाफोरा आरो लोगोसे जोंहा मोननो हाबावो संनाय खावनायनि बेलायावबो जोंहा मोननो हाबावो बर'नि हारिमुखौ जेरैहाय जोंहा अनला ओंख्रि संनाय ओ बेफोरो माने बर'नि मोनफा मोनफा दोरोङारि ओंख्रि बेबो मोनसे बर'नि सिनायथिखौ होयो बर' हारिनि होननानै। बेबायदिनो जोंहा आरो मोननो हाबावो बर'फोरनि जानाय लोंनायनि गेजेरावहाय नाफाम आरि बायदिसिनाखौहाय मोननो हाबावो। बेखौबो जोंहा बर' हारिनि मोनफा मोनफा हारिमुनि बाहागो बेफोरखौनो जोंङो मोननो हायो आरो जोंहा मावनाय दांनायनि गेजेरावबो बेबायदिनो गोबां मोननो हायो बेबायदिनो ओ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोग्रा हारि नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोंहा ओ बेबायदिनो हालेवनायफ्राबो मोनफा मोनफा हारिमु जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो हालौबोखानाय बेफोरो मोनफा मोनफा बर'नि ओ दोरोङारि खान्थिजों हालेवनाय मैगं थाइगं गायनानै जाबोनाय आरो लोगो जे माखासे हाग्रा बंग्राफ्रावहाय ज' ज'नो गामिनि ओ ज' ज' हिन्जावसाफोर मैगं खाहैनाय बेफोर मोनफा मोनफा बर'नि गोदोनिफायनो सोलिबोनाय आसार खान्थि आरो बेफोर खौनो बेफोरनिफ्रायनो जों मिथिनो हायोदि बर' हारिया माबायदि रायजो जाबोदोंमोन माबायदि ए थासारियाव दंमोन बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो। गासैबो हारिमुआवनो बेरखांजोबो। ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो हारिमुनि बागै बर' हारिमुनि बागै। हेलौ नोंथां अ। दे बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो।
औ बिदिब्ला नोंथांनोबो आं एसे फोरमायना होनसै।
औ जागोन दे नोंथां।
हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंहा मोनसे हारिनि सिनस्रि बा आयना होननानै जोंहा बयबो मिथि खायो मानो होनोब्ला हारिमनि हारिमु गैयाब्ला जोंहा सिनायथि गैया होननानै जों बुंनो हायो आरो ना।
औ नोंगौ नोंथां।
जेरै जों हारिमुवा जाहैबाय जोंहा मोनसे हारिनि थानाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय। गासिबो बिथिंफ्रानो बेरखांजोबो होननानै जों बुंनो हायो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
जेरै जोंहा हारिमुआव जाखो जों बर' हारिनि हारिमुखौ जों सावरायनो थाङोब्ला मोननो हायो जे जोंहा बर' हारिफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो हारिमु खौ सोरजिबोनानै लाबोनाय मोनसे हारि जेरै मोनसे हारिया हारिमु गैयाब्ला बेहा था हारिबो जानो हाया होननानै बुंनो हायो आरो ना।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बिदिनो जों मोनसे हारिनि हारिमुखौ सावरायनो थाङोब्ला थिग बेबायदिनो बर' हारिनिखौ सावरायनो थाङोब्ला जों मोनो बर' हारिफ्रा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो जोंहा माखासे हारिमुफोरजों गोरोबफानानै रायजो जाबोनाय बा माखासे गावसिनि आखु आखाइ मावनाय दांनायफोरजों गोरोबफानानै रायजो जाबोनाय मोनसे हारि जेरै जों बर' हारिनि हारिमुनि बिथिङाव सावरायनो थाङोब्ला जोंहा मावनाय दांनायनि सायाव बुंना हायो जानाय लोंनायनि सायाव गाननाय जोमनायनि सायाव। मोसानाय मुसुरनायनि सायाव। बेफोरखौ जों बर' हारिनि हारिमुफोरनि बिथिङाव बुंनो हायो आरो ना। जेरै बिदिनो जों बुंनो हायो बर' हारिनि दामग्रा देग्रा आगजु जि बिफोरो बर' हारिनि सिनायथिखौ लाखियो होननानै जों बुंनो हायो जेरै खाम, जथा, सिफुं, सेरजा बेफोर जाख जोंहा बर' हारिनि हारिमुनि सिनायथि होननानै जों बुंनो हायो। बेनि अनगायैबो जों गाननाय जोमनाय नि बेलायाव नायनो थाङोब्ला बर' हारिनि हा हारिमु सिनायथि होनायाव बा गामसा, दख'ना, आर'नाइ फास्रा बेफोरनो जोंहा बर' हारिनि बांसिन हारिमुखौ लाखिग्रा होननानै जों बुंनो हायो। जेरै' जोंहा द दख'ना गानोब्ला जोंहा बर' होननानै जोंहा सिनायखायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गामसा गानोब्लाथाय गामसानि बायदिसिना आगरफोरखौ नुयोब्लाथाय आगर गैयाब्लाबो माने गा बर' हारिनि गामसानि महरखौ सिनाय खायो आरो ना बर' होननानै गामसा गानोब्लानो। इनिफ्राय जोंहा जिया फास्रा लाग्रा गोदोनायाव लाग्रा जि बेखौ जोंहा आर'नाइ बेफोरखौ जोंहा लायोब्लाथाय बर' हारिनि दडाइरेक्ट बर' सुबुं होननानै सिनायो आरो ना। बे बर' हारिनि नेरसोन होननानै बेनिफ्राय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जानाय लोंनायनि बेलायाव थाङोब्ला जोंहा जेरै नाफाम बिदिनो अनला बिदिनो बायदिसिना ओंख्रिफोरखौ लानानै जोंहा सबाय साम' बिदिनो अनला दाउ बायदिसिनाफोरखौ बर' हारिनि ओंख्रि गुबै होननानै जों बुंनो हायो। बेनिफ्रायनो बर' हारिया सिनायथि मोननो हायो आरो ना। बैफोर ओंख्रिफ्रा जाखो बर'फोरनि गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो दोरोङारि ओंख्रि महरै जाबोनाय मोनसे ओंख्रि होननानै जाय ओंख्रिखौ जोङो बर' हारिनियाव गुबैयै ओंख्रि गुबै ओंख्रि माने आलासि दुमसि फैयोब्ला संनानै जाहोयो बेफोरो जाहैबाय जोंहा बर' हारिनि गुबै ओंख ख्रि होननानै जों बुंनो हायो।
नंगौ नोंथां।
बेनि अनगायैबो जोङो बुंनो हागौ जे जोंहा मोसानाय मुसुरनाय बेनि सायाव जोंहा बर' फोरनियाव गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो खुगा मेथाइ खननानै मोसानायफोर दङ। बैफोर खु मेथाइफोरजों जाथे जोंहा बर' हारिनि माखासे मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बिदिनो गासिबो बिथिंखौनो खननानै खुगाजों खननानै बेरखांहोनो हायो बैफोर खुगा मेथाइफोरा जाखो जोंहा बर' हारिनि माखासे सिनायथि खौ लाखिनो हायो बा हारिमुखौ जोंहा बेजों बेरखांहोनो हायो होननानै आं बुंनो सानो आरोना।
औ नंगौ।
बेनिफ्राय आरो बुंनो थाङोबाव्लाा जोंहा मोसानाय मोसानायनि बेलायाव जोंहा जेरै बागुरुम्बा बागुरुम्बाखौ मोसायोब्ला जोंहा बयबो बिनि दामनाय देनायखौ खोनायोब्लानो बागुरुम्बा दामनाय देनायखौ खोनाब्लानो जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा दामोब्ला जोंहा बेयाव बर' हारिनि रावबो सुबुङा माने मोसायालासिनो थानो हाया माने बर' हारिनि सुबुंनि गासैबो मानसिफ्रानो माने थैया गोदौ होननाय बायदि जायो आरोना बे फोरो खाम जथा आरो सिफुंनि देंखोखौ खोनायोब्ला बेनिफ्रायनो जोंहा बैसागु मोसायोब्ला जोंहा जेरै बागुरुम्बा बागुरुम्बा होनना बुङोब्ला जोंहा बेखौ बर'नि गाहाय